औ
आं बे समाव नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां
अ नोंथां हागोन दे नोंथां
नोंथाङा सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन रायज्लायनो हागोन दे सम दङ औ औ
नोंथाङा
उ
जाग्रा आदारनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन औ हागोन ने औ हागोन दे माने जाग्रा आदारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। सुबुं माहारि बा गासैबो जवाइफ्रा जाग्रा आदार गैयाब्ला आनानै थानो हाया अब्ला बियो जोंनि मोनसे गुदि बाहागो जायखौ जोङो। बाहायालासेनो जिउआव थांनानै थानो हाया। बेखायनो जाग्रा आदार जोबोद गोनां। स' आङो मानसिनि बा सुबुं माहारिनि। जाग्रा आदारनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों। बेनि गेजेराव जों बर' माहारि हिसाबै
बेनि गेजेराव जों बर' माहारि हिसाबै आङो मोनब्रै जानाय आदारनि सोमोन्दै खमायनो सानदों बे जाबाय। बर' माहारिनि माखासे दोरोङारि जानाय। जेरैहाय नारजि ओंखि अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे माखासे। मैगं जायखौ बुङो मैद्रु मैगं आं बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। जेरैहाय नारजि ओंख्रि नार्जि ओंख्रि होनना बुङोब्ला बे नारजि ओंख्रिया जाबाय। मोनसे रोखोमनि लाइफां बेखौ बुंङनो फाथो बे फाथो बिफांनिफ्राय बिलाइखौ जोङो। हानानैहाय जों फार्स्टआवहाय फोरानो गिबियाव जोङो फोरानो। फोरानानै जों बेखौ दोनो। आरो फोरोंखांनायनि उनाव जोङो। बेखौहाय बेखौहाय मा खालामो बेखौहाय मा खालामो दोनथुम दोनथुमनानै जेब्ला जोङो जानो जानो। जागोन अब्ला जों बेखौ दिहुननानै दैयाव सोमगोयो। दैयाव सोमनानै जों मा खालामो बेखौहाय जोङो गुरै खालामो। गुरैखांखांनायनि उनाव जोङो गिबियाव दो बा थौआवहाय जोङो। दै फुुंनानै बे दैयाव फुनायावहाय जोङो। बे सोमनाय नार्जि बिलाइखौ जों होयो नारजि बिलाइया। जेब्ला दैजोंहाय जों बेखौ दसे सम रुयो दसे सम रुनानै जों बेखौ सागं जेब्ला रुयो अब्ला बेखौ जों सागं सायो। आरो सागं साखांनायनि उनाव जों बेवहाय जोंनि। मा होनो बर'फोरा बाहायबोनाय गदि दोरोङारि जायखौ बुङो खारै। बे खारदैखौ जों होयो खारदै होनाय लोगो लोगोनो नारजिया। गेब्लेजोबो आरोखि अब्ला बेवहाय जों मा खालामो। नारजिखौ आरो मा खालामो अमाजों सङो आरोखि ना। बेवहाय मा खालामो जों अमा जायखौ बुङो। बर'नि मोनसे जाग्रा बेसाद बे अमाजों जोङो नारजिखौ सङोब्ला ओरैबायादि गोथाव जायो। माने जोङो। खनसे जाबावोब्ला नेक्स्टाव जोङो जाबावनो गोसो जायो आरोखि ना बे जाबाय। फैगौ नैथियाव जाबाय अनला ओंख्रि। अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय मा खालामो जोङो माइरंखौ सोमग्रोयो फार्स्ट गिबियाव सोमग्रोबाय। सोमनानै जेब्ला माइरङआ रुयो अब्ला जों बेखौ देयो। गाहेन माने उवालजों जोङो गायेनजों जों बेखौ देनानै माने फिसा फिसा थुख्रियाव जोङो बायफैनानै मा पाउदार खालामो आरो बिनि उनाव जों मा खालामो दैजोंहाय जों गलादेरो दैजों गलानो जों मा खालामनांगौहाय लाव लाव खालामबाय उनावहाय जों मा खालामबाय बेवहाय जोङो दाउ दाउ बेदर मुला बेदर बेबा गोबां रोखोमनि माखासे आलु होनानै जों बेखौ संनानै जायो आरोखि आरो जोङो अनला ओंख्रियावबो मा होयो खारदै होयो अब्ला खारदै होब्ला बेवहाय मा जागोन बियो एकदम मोजां जागोन आरोखि ना मे जोंनि जिखिनि गोथाव जायो आरो बेवहाय बे जाबाय आरोखि ना आरो बेजों लोगोसे मा दङ थामथियाव दङ जोङो सबाय ओंख्रि सबाइ ओंख्रियाबो बर'फोरनि मोनसे जाग्रा दोरोङारि ओंख्रि बियो सबाइखौ सबाइआ मोनसे रोखोमनि हायावहाय रज'ग्रा बियो माने बियो मोनसे रोखोमनि माल लाग्रा आरोखि ना बे सबाइ बिफाङा मानलायो हायो आरोखि बेखौ जोङो फुनानै फुनानैहाय फुनानैहाय मा खालामो फोरानबाय मारा होबाय उनावहाय जोङो सबायनि जिखिनि दाना बे दानाखौहाय मा खालामबाय जोङो फुमाजों फुख्रेमो फुख्रेनानै मा खालामो जोङो बेखौ फिसा फिसाफोरखौ बायफ्ले होयो बारफ्लेखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो उनावहाय जेब्ला जोङो संनांगौ लागा जायोब्ला बेखौ दैयाव जों रुग्रोयो दै गुदुङाव रुग्रोनानै जों बेखौ मा खालामो रुयहोयो रुहोनानै मा खालामो जोङो सागं सायो सागं साना बेखौहायनो मा होयो खारदै होयो खारदै होननानै जोङो सबाइखौबो दावजोंबो जानो हायो अमाजोंबो जानो हायो ना गोरानजोंबो जानो हायो मानिे आरो बेवहाय जों मा होसनो खारदै होस'नो खारदै होनाय लोगो लोगो बेयो जोबोद मोजाङै रुयो बा जोबोद मोजाङै गेब्लेयो आरोखि बेबायदि रोखोमै जों मा खालामनो हायो सबाय ओंख्रिखौ जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जे आरो जाबाय गोबां रोखोमनि मैद्रु मैद्रुआव गोबां रोखोमनि थायो जेरै लाइ थागोन लाफा थागोन खिफि बेनदों थागोन मानिमुनि थागोन नेरसिं थागोन थाराय बिलाइ थागोन दिंखिया थागोन आरो बेजों लोगोसे माखासे जों हाग्रायाव मोनबावो बेजों लोगोसे थास' थागोन थास' बिथरि ओमफ्राय बेजों लोगोसे माइसुन्द्रि बिदिनो गोबां रोखोमनि बेखौ जों मा मा खालामो ज' बुथुमनानै जों मा खालामो सङो आरोखि ना जायखौ बुङो मालाबा समाव गोखा गोखै बुङो बे जाबाय मैद्रु होननाय बुस्थुआ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बियो माने जों जेब्ला मैद्रुखौ जायो अब्ला जों गोथाव थाव मोननानै बियो आरो बे मैद्रुआ माने गोबां रोखोमनि बिलाइनिफ्राय बुथुमनायखाय बा गोबां रोखोमनि लाइफांनिफ्राय बुथुमनायखाय बियो देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोखि ना जेरैहाय मानि मुनि जा मानि मा देहाखौ साफा खालामो बेबादि रोखोम नेरसिनफ्रा मा खालामो थै खारनायखौहाय मा खालामो मोजां खालामो बेफोरनो आरोखि ना बेबायदि मैद्रुखौ जायोब्ला जों गोथाव मोनो आरो देहानि थाखाय जों मोना बेफोरबादि दोरोङारि बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर आरोखिना जासिगोन नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि फोरमायनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों
औ दायो आं नोंथांनावहाय सोंनो हागोन मोनसे सोंनो हागोन ना नोंथां औ आं नोंथांनाव दायो सोंगोन दायो आं नोंखौनाव सोंगोनहाय फेग्रा मुवा फेग्रा मुवानि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे
बिदिब्ला आं फेग्रा मुवानि सोमोन्दै फोरमायना होनोसै नोंथांनो फेग्रा मुवाया जाबाय रोखोमसे मुवा जायनि खौ जानानै लोंनानै एबा सोबनानै बेखौ सुबुंनि देहाया गोजोननाय मोनो आरो बियो निसा नाङो बेखौनो सरासनस्राय फेग्रा मुवा होननानै मिथिनाय जायो बे फेग्रा मुवाखौ गोदो गोदाय सुबुंफोरा खामानि मावखांनायनि उनाव बेखौ दसे जिरायनाय समाव लोंनो एबा जानाय बेबायदिनो सोबनाय बेबायदि खालामोमोन आरो गुबुन गुबुन हादरफोराव जेरै बे गुसु जायगाफ्राव देहानि दुंथायाइखौ बारायहोनो थाखाय बेबादिनो सिगारेटफोरखौ सोबनाय जायोमोन दा बेफोरबायदिनो फेग्रा मुवाया सिगांनि समाव एबा जायगा लायै जायगा बेहा माखासे गोनांथार बिफावफोर दङ नाथाय आथिखालाव बे फेग्रा मुवाखौ सुबुंफोरा जानला मोनानला बाहायनायाव सुबुंनि देहा जिउ न'खर संसार बायदिसिना बेयाव जोबोद खहा एबा मोनसे गोहोम लाबोदों नोंथां बे फेग्रा मुवाया जोंनि सुबुंनि देहाखौ गाज्रि खालामो बेजों गुबुन गुबुन अंग'फोरा गाज्रि जालाङो जेरै किडनि लिभार आरो बेबायदिनो मोदोम बुनाय बेफोरबायदि माखासे रोदानि जेंना बेफोरबायदिया नुजाथियो बे फेग्रा मुवाया बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव खहा खालामो बेयो मेलेमारि जेंना साननो रोङि बेफोरखौबो खालामो बे फेग्रा मुवाखौ मानिफ्राय बानायो बा माबोरै दिहुनो बेखौ जोङो बुंलांनो हायो नाथाय बिनि सिगांनो फेग्रा मुवानि रोखोमफोरखौ जोङो मिथि नांगोन नोंथां फेग्रा मुवाया माखासेया लोंग्रा आरो माखासेया सोबग्रा आरो माखासेया मा जाग्रा लोंग्रा जायखौ जोङो एलक'हल होननानै मिथियो बे एलक'हलखौ सिनिखौ सिनिनिफ्राय दिहुननाय जायो थारमि होनबा इसा सिनिखौ एलक'हलाव सोलायहियो बेखौनो एलक'हल बेनिफ्रायनो मा एलक'हलखौ मोनो बे एलक'हलखौ जोङो गुबैयै माखासे फिथाइ सामथाइफोर आरो बेबायदिनो माइरं गम बस्रा बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो बेफोराव खायसे बिबांनि सिनि थाखायो बै सिनिया सिनिखौनो इसा एलक'हलाव सोलायहयो अब्ला बेनो माखासे गोथाव गोदै लोंग्रा मा जागोन जाय बेखौनो एलक'हल होननानै बुंनाय जायो बे एलक'हलखौ नाथाय गुबुन गुबुन माखासे खामानिफ्रावबो बाहायनाय जायो बेजों माखासे डक्टरफोरा गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनो लायो बेनि अनगायैबो बेखौ गुबुन गुबुन लोंग्रा हिसाबैबो बाहायनाय जायो बेनि थाखायनो बे एलक'हला जोबोद मोनसे गोनांथि गोनां बाहागो नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बे एलकरखौ गुबुन गुबुन गावसिनि गोजोननाय लानो थाखायसो बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां बेनि थाखाय बैसोरनि सुबुं देहा बेफोरबादिनो न'खर संसार आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां गोहोम खोख्लैदों नोंथां बे फेग्रा मुवाखौ जोङो होोखारनो थाखाय माखासे राहाफोर लानो नांगोन बै राहाफोरखौ जोङो लानो गोनां जायोब्ला गिबियावनो न'खरफोरा थि थानो नांगोन गोग्गो समाज जानो नांगोन आरो बेबायदिनो बयनिबो बिमा बिफाफ्रा फेग्रा मुवा आरो बिनि माखासे बेबायदि जेंना नुजाथिनाय बेफोरनिफ्राय बारग'होनो थाखाय गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै खांनांगोन आरो मोजाङै फोथाय होनांगोन माखासे आखलफोरखौ दानानै होनांगोन दा फेग्रा मुवानि सोमोन्दै आं नोंथांनो बेखिनियावनो फोरमायनाय जाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङ बाथ्राखौ खोन्था होनायनि थाखाय
खोनादों नोंथां
औ खादों खादों गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम मोजाङै खोन्थाना होनानो थाखाय बाथ्राखौहाय
औ नोंथां बेखिनियावनो नोंथांजों सावरायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन
औ दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो